हेलौ आंनावबो खोनायाखै। खोनाबायना खोनायाखै मा जाखो ओ मा माइकखौ एसे खाथियाव लालाय मबाइल जों माइकजों खाथियाव ला। आनिखौ खोनादों खोनाफैबायथ नै।
औ खोनाबाय।
आंनिखौ खोनादों नोङो? अ आं नोंथांनिखौ खोना हायाखै। माबाखौ ओ इयारफनखौ बखलाय। आं खोनायाखै जेबो खोनायाखै एसेसो खोनाबाबो आं रायजलायनो हागौमोन।
आंनावहाय खोनाया इयारखन सोआबा।
फिसा फिसा खोनादों मबाइलखौ
मोथ मबाइलखौया खोनाबायना
मबाइलखौ खाथियाव ला खुगा खाथियाव
खोनाबाय
औ दासो एसे फैहांदों
अ खोनागोन दे लाहै लासैनो खोनाबाय ना
आंनिखौ मोजां खोनादों
औ खोनादों गिदिर गिदिर खोनायो इयार फन सोयोबा
औ औ एसे खोनाफैबाय दे मोजां अब्ला आयदायाव थाबैनो थांनानै रायलायदिनि
औ दे
औ नोंथाङा बरफोरनि दोरोङारि जेरै सावरि हाबा सावरि हाबा सोरनिबा खेराइ फुजा सोरनिबा ओंखाम गोरलै सोरनिबा सालामि बेफोरबायदियाव बाहायजानाय जौ बर'नि जौ बेबायदि जौखौ माबोरै संनाय जायो बेखौ नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां जौ जायखौ सेरेब जौखौ सेरेब आरो खायफाया आबगारि आरो ओनसोल लानानै जौ होननानै बुङो मिथियोना नोंथाङा
औ बेखौथ' मिथियो
उम जोङो जौ संनो थाखाय गिबियावनो एंखुरनि गोनां जायो एंखुर बुङोबा माइ सौनानै माइरं गनाय समावहाय मा से माइरङा बायफ्लेनानै
आरो नामा हेल'
खोनाबाय हेल
औ फ नायहथ गथ'फोरखौ
खोनानो मोना
खोनायाखै मारै होनदों
खोनाबाय
औ हेल' देलाय नोंथाङा खन बुंबाय थालाय
माइ जौ संनो जोंहा सिगांग्रो एंखुर नांग्रो नांगौ जायो खोनादों ना
औ औ
एंखुरा जाहैबाय जेब्ला मिलावहाय माइखौ जोङो माइरं दिहुनो लाङो
नंगौ
खोनाबायना अब्ला बे माइरङा जे ब्ला ओंखारो माखासे माइरङआ बायफ्लेनानै खोन्दो खोन्दो फिसा फिसा ओंखारो बैफोरबायदिखौनो जोङो एंखुर होननानै मोनथियो बेै एंखुरखौ जोङो गिबियावनो लाग्रोनांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो साइदआव लानांगोन एमाव
एमावखौ माजों बानायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा एमाव बोदि गोनां बिफाव लायो
नोंगौ हागोन बेखौबो बे आं खोन्थानाय दा बावैसो खोन्थानाय एंखुरा बेखौनो खायफाया माइरं गथाखौबो लायो नोंनि साय खनायनि सायाव बे माइ रं गथा खौहाय बा एंखुरखौहाय दैयाव सोमनानै लाग्रोयो दसेनो जेब्ला गुरै जायो अब्ला जोंङो उवालाव देयो बेजों लोगोसे जोंहा मुलि होननानै बुंनानै लानो हागोन एमावनि थाखाय बैफोरो जाहैबाय खान्थाल बिलाइ
दासो नोंथांखौ जोबोद क्लियार खोनानो हादों जोबोद मोजां बुंबाय था दे
सिनि बन बै फोर
बे माबा दुब्लि बारियाव लामा
नंगौ नंगौ बनसिनि होननानै बुङो बेफोर मुवाखौहाय बिलाइ गोथां मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै लानांगौ थालिर बिलाइ खान्थाल बिलाइ
औ
बनसिनि बेफोरखौ होनानै एंखुरजोंबा बै माइरं सोमनाया बेजों देग्लिनानै लानांगौ जेब्लासिम गुन्दै जाया जेब्ला गुन्दै जायो अब्ला बै माइरंआबो गोथां गाबनि महर लायो माने देग्लिबाय नालाय बिलाइनि गाबा एंखुराव नांजोबो आरो अन गुन्दैयाव जेब्ला मोनो बे बे खौहाय गथा गथा फिसा फिसा दैजों लागायनानै लाग्रोनांगौ जेरै रुथि नाबा आथाखौ नायो थिक बेबायदिनो दै एसे होनानै बै गुन्दै ओंखारनाय अन गुन्दैखौहाय थिगसे नानानै लायो संग्रायाव लानानै बेनि उनावहाय बै संग्रायाव नाखांनानै लानाय आथा बायदि नानानै लानाय अन गुन्दैखौ फिसा फिसा लादुरा महर खालामो फिसा फिसा खालामनानै फोराननानै दोनो
आं बेखौ ओ बे लादु खालामनाय होनदों नोंथाङा बेखौ खायफा खायफाबा आखाइ
खोनानो मोनासै
बुथुमनाय लुबैयो बाजाराव फफोर बि बिदि माबाफोर सिङाव फारागफोर दं नामा गथा खालामबा आलादा जायो दाब खालामबा आलादा जायो नामा?
माने दाब्ले खालामबा थाब रानसिनबाय गथा खालामनानै दोनोबा एसे राननो गोबाव सम लागोन। बेहाय जेबो फारागथि गैया उनावहाय रानखोन राननानै दोनो बानो रान बेनो एमाव अ'नि महर मोनबाय एमाव होननानै जों सिनायजाबाय बेखौनो जुमाय संनायाव गाहाय मुलि हिसाबै बाहायो।
ओम बे-बे-बाथ' जुमाय जुमाया जायाना? जौ संनाय जायाना बेखौ होनांगोन ना जौ सङोबा ना बेखौ होआबाबो हो होआबाबो जायो
बे एमावा जाहैबाय जुमाय सोंनायनि मोन से मुलि होननानै सानना लानां
औ
बे बे मोनसे बाहागो जेरै मानसिजों आखाय थायो
नंगौ
दा ओंखाम संनायाव जेरै ओं-ओंखाम जानायाव जेरै ओंख्रि नांदेरगौ लगायनानै जानो थिग बेबायदिनो जुमाय संनाय बा जौ संनायावहाय बेखौ नांदेरगौ आरो जेब्ला आं खोन्थादोंमोनना नोंथांनो जुमाय संनो माइरं बासिनानै लाग्रोनायखौहाय जोङो दो
औ
संनानै लायो माने बास'नाव दै ग्लब ग्लब गोदौहोनानै बेहाय जों माइरंखौ होसननानै माइ जेरै ओंखाम फोमोनो थिक बेबायदिनो बै एंखुर बा माइरं खौहाय फोमोननानै लानांगौ जेब्ला मोनो आरो सोरोमो अब्ला बेखौ जोङो मोनसे गुवार जायगाव एरननानै ला
औ नंगौ
एरननानै लानानै बे खौहाय जोङो सिफ्रुनानै लानांगौ जाहाथे बुस्थुआ थाब गुसु जायो जेब्ला गुसु जायो होमबा जों बै एमाव होननाय बुस्थुखौहाय गुन्द्रा खालामफिननानै लानांगौ जायो गोरान गुन्द्रा नाग्लिनानै गुन्द्रा महराव सोलायहैफिनांगौ जायो लादुरा खालामनाय एमावखौ आरो उनावहाय बेखौनो जेब्ला बै संनाय ओंखामा गुसु जायो अब्ला बेयावहाय फुननानै होनांगौ माने सारलानानै होनांगौ आरो लगायनांगौ।
से बुरजा होनांगौ जायो एमावखौ थाइबेसे होयो।
जेनेबा नोंनि जुम माइ रं लानायनि सायाव जासि गोन जुदि नों माइरंखौहाय जिबा जिसे खेजि लायोबा बेहाय दसथासो एमाव होनांगोन। बा बार'थासो बेबायदिनि सायाव होनांगोन माने आरो बेबो गोबाव दोननाय आरो थाब लोंजानाय बिनि सायाव सोनारो बे फुन लानानै दोननांगौ जायो आरो ना
बेनि उनाव फुखांनानै ओ बाल थिंफ्राव थौफ्राव सोनाय जायो नामा ना ओरैनो दोनो संग्रायावनो
नोंगौ सो ओ जेब्ला बेखौ फुननानै जमा खालामखांनायनि उनाव बा बाल्थिं बा बास'नावहाय बरथनफोरावहाय जोङो सोनानै खोबनानै दोननां गौ इसिं वाव बा बबेबा मोनसे मोजां जायगायावहाय।
बिदिबो
बिनि उनावनो बियो जु मायनि महर मोनो। बेयो
बे बे सानबेसेजों लोंजायो नोंथां? लोंजानायसिम ओ महर मोननायाव सान बेसे सम लायो?
सानथामनि उनावहाय बेनिफ्राय गोथां जुमाय ओंखारगोन।
अ सानथाम उनावनो लोंजायो अब्ला।
औ आरो बेनि उनाव आ आरो नैथि रोखोमनि जुमाइ ग' ओंखारबावगोन जायखौ बुङो जौ बियो बे
औ नोंथां नैबे माब्ला ओ जुमाया दि गोखै आरो गोदै होननानै गोबां लोंग्राफोरनिफ्राय कमेन्ट मोनो। बाजै जौआ माथो गोखै जादों मादै माथो जौआ गोदै जाथारदों बेफोरबायदि कमेन्ट मोनो बेफोरबायदि गोदै गोखैनि जाहोनखौबो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
ओरैनोथ' आंनि मिथिनायावहाय बां द्राय खाथियावहाय गोखै बेसादफोर दोनोबा बिनि गेसा हाब नानैबो गोखै जायो होननानै बुंसोयो आरो खायफाया बिदिनो एमावनि सायावबो सोनारो होननानै बुङो। एमाव देनायाव बाहायनाय बै माखासे गोथां बिलाइनि सायावबो सोनारो होननानै बुङो। आरो गरम गुदुं बिद दुंनि सायावबो सोनारो बे गोखा गोखै जानाया।
अ।
आरो एमाव होनायनि सायावबो सोनारो नांगौनि बारा होयोबाबो जुमाया